औ औ औ खोनादों
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं ओमफ्राय ओरैनो औ ए मोजां होनबा‌ औ आंबो ओरैनो दङ नोंथां
अ अ नं
नोंथांनाव माने दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदाखौ माने दैमा दैसायाव मोननाय बा जिद गिदिर गिदिर दै माबा दैमा फिसायाव मोननाय नाफोर बा ना दैनि जिब जुनारफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायसैना नोंथां
औ जागोन नोंथां
बिदिनो नोंथां नोंथांनि मिथिनायाव बिदिनो दैमा फिसाफोर जाम्फैफोर बा इदिनो एसे दैमा एसे गिदिरफोराव मोननाय नाफोरनि मुं होनदो देन
औ जोंना जोंना माबा दैमा गिदिराव जोंना गोबां रोखोमनि ना मोनो जोंहा ओ मावा फिथिख्रि, नास्राय, गोरि, बोथिया, नाथुर आरो जोंना दै बाना जों गोबां गिदिर गिदिर हा फख्रियाव फिसिनाय ना जेरै मिरगा, कमलकाट बेफोरबायदि नाखौ खौबो जोंहा मोननाय जायो लोगोसे जोंथिं गामियाव दंग फिसा दङ बेयावबो जोंहा उम नास्राय, गोरि, साम, खांख्राइ, बेफोरखौ मोननो हायो। ओ जोंहा बेफोर बेफोर दंगफोराव जा ओ गामिनि आइजोफोरा थांनानै हौवाफोराबो थांनानै दंग' थेयो ओमफ्राय सारो सारनानै बेफोर नाफोरखौ लानानै फैयो लाना फैनानै नखराव जानाय जों लोगोसे ओ बुरजा बुरजा नाफोर मोनोब्ला बाजाराव लांनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसे जों थिं साम' गोलाव, साम' गुसुं मोनो। ओ जों ओ जोंनाव साम' गुसुंखौबो मोनो जे जोंना दानि जुगावथ' जोंङो साम'खौ बारा मोननो नागिर मोनलाबायनो नागिरा नालाय साम' गुसुं खौ बारा मोनलाबायायनो नागिरा गोलावफोरखौ मोनो ओमफ्राय बे साम' गुसुंफोरखौ मोनोब्लाथाय न'आव न'आव जानायजों लोगोसे एसे बुरजा बुरजा मोनबोबथाय बाजाराव थांनानै फानहैयो आरो। औ ओरैजाय ना गिदिर गिदिरफोरखौबो मोनो बे बामि, थुरि, बेफोरखौ जोंना अन्थाइ ओ। जोंना माबा थायो ओ अन्थाइ गिदिर गिदिर दैमाफोराव अन्थाइ गिदिर गिदिर दंलाबायो बे फोरफोरनि सिं सिंफोराव नाथुरना नाथुरना बोथिया ना ओमफ्राय बिदिनो थुरि बामिफोरा हाबनानै थायो बेयाव ओ हौवाफोरज जमा जमा थांनानै ओ ऐ खु सुग्राजों सुनानैहाय सेखाजों दाननानैहाय नाय जानो थाखाय नाफोरखौ लानानै फैयो आरो।
औ औ अब्ला नोंथां मिनथिं माने नाखौथ' गोबांङानो हमनाय जायो? अ ना अब्ला माने नों औ औ माने बिखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा माने मा जेनेबा मा मा बुस्थु फोरबा आइजें बा बाहायनानै ना फोरखौ मोननाय जायो बा सार माबानाय जायो नोंथां मोनथिंजाय?
औ जों जोंनि बांसिनानो नाखौहाय ओ माबा जेखायजों गुरो। आरो ओ एसे ए दै रानहांबाथाय दंग'फोरा एसे रानहांबाथाय आखायजोंबो हमो लोगोसे ओ माबाजों मा होनो सान सान्द्रि जोङो सान्द्रि एसे गिदिर गिदिर थायोना बेजोंबो लेवा रोदाफोर बेयाव नाथुरनाफोरा बासथाबनानै थायो होननानै बेनिफ्राय बे सान्द्रिजों थिखोयो आरो। बेयाव बांसिन बेयाव नाथुरफोरा थायो होननानै बे सान्द्रिजोंबो हमो। लोगोसे फासि जे होननानै बुङो बेयो गोलाव सानानै दोनो बे नाफोर ना फिथिख्रि ना गिर एसे गिदिर गिदिरफ्रा खारला बायोना बेखारलाबायनायफोरा बेयाव नाङो होननानै बेजों हमो आरो दंग'फोरा एसे रानथेब्लाव हर फोराव सेन फोरखौ सानानै दोनो होमब्लाना एसे दंग'फोरा राननायजों नाफोरा नाङो आरो सेनावहाय। लोगोसे खखाबो सायो जेब्ला दुब्लिफोरनि दंग'फोरा बांसिन रानो अब्ला नाफोरा थानो जायगा मोना जायो दै एसे एसे बोहैलाबायनायावनो ओ हारसिं हारसिंनो नाफोरा बारै बारै खखाफोराव हाबहैयो आरो।
औ औ।
उम। नोंथां मोनथिं माबायदि माबायदि हमो जेनेबा नाफोरखौ।
बाय जोंथिं बिदिनो होननानै बुंब्लाथ' माने गोबां रोखोमनि नाफोरखौबो जोंथिंजाय मोननाय जायो बांसिन। सिनानो मोननाय जायो होननानै बुङोब्ला बिदिनो जाम्फै फिसाफोराव ना फि। फिथिख्रिफोर बा बिदिनो दैनि। ना थेंगोनाफोर बिदिनो। दिनाखौ माने जाम्फैायाव बांसिन मोननाय जायोना जेराव माने दैया थान्दा थायो बे। दों बेफोर बायदि बांसिन मोननाय जायो आरो बिदिनो दंग'फोर होननानै। बुङोब्ला दंग'आव माने बिदिनो ओ हाब्रुआव थाग्रा माने नाफिसायफोर नाफस गोरिबा बोथियाफोर बिदिखौ माने गोबाङै मोननाय जायो आरोना आरोबाव बिदिनो फख्रिफोर फख्रिफोरावबो माने बिदिनो फख्रिनि ना कमन काट बिदिनो ना फि ना फुथि ब्रास कापफोर ना रौफोर बिदिखौ माने बांसिनै माने फिसिनाय जायो आरोना बे फोरबायदि माने फुख्रिफोराव मानो होनबा जाहाथे ओ बेफोरो माने फुख्रियावनो थाथों आरो सुबुंफोरनि बिदिनो मालाबा समाव सुबुंफ्रा गोनां जायोबा माने बेफोरनि बेफोरखौ फाननानै बिनिफ्राय रां आरजिनो मोन्थों होननानै माने बेफोरखौ फख्रियाव दोननाय जे आरना मालाबा समाव बेखौ माने ओ देहायारि सक्ति माने मोननो थाखाय माने जानायबो जायो आरो ना। आरो थिग बेबायदिनो जोङो माने थाइलेण्ड मागुर ना ओ बेखौ फिसिनो थाखाय माने गिदिर माबा नाङा आरो ना माने बेखौ बिदिनो फिसा दंग' बानायनानैनो बाव फिसिनाय जायो आरोना थाइलेन मागुरफोरखौ आरोबाव बिदिनो जाम्फैफोर फिसाफोराव माने बांसिनानो नाफोरखौ जोङो
फ्रेस नाफोर मोननो हायो आरो ना जेरै फिथिख्रिफोर बिदिन फिथिख्रि ना मावाफोर ना गोरिफोर बिदिनो बामिफोर बेफोरखौ माने दंग' फिसा फिसाफ्राव बा बांसिनानो मोननाय जायो आरना बेफोरनि गिजिरजों माने बेफोरखौ माने फाननानै माने रांफोर मोननाय माने रां मोननायनि थाखाय माने बेफोरखौ ओ बर' आइजोफोरा माने मा होनो जेखाइजों गुरनाय जायो। आरोबाव सारो माने फा ओ मोसारि जियाव माने दैखौ ससे ससे थेथेनानै मान ने ओ सारनानै माने बैफोर नाफोरखौ माने बोखाङो आरो ना थिग बेबायदिनो ओ हौवा हौवाफोर होनना बर' हौवाफोर होननानै बुङोब्ला माने बर' हौवाफोरा बिदिनो दंग' मा नै जाम्फै गिदिर गिदिर फोराव मानेज फासि फासि लायो आरो। बिजों लोगोसे बांसिनानो जे लानाय जेजों खबाइजों लानानै थाङो आरो ना माने जाहा बे नाफोरा माने ना फोरखौ लानो थाखाय खबाइ बाहायो आरो बिदिनो सारनो थाखाय जोंहा जे लायो आरोना। जायनि गेजेरजों मानि जेजों सारोबा माने नाफोरा बिदिनो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ माने जेजों सारनायाव नुनो मोनो आरोना बिदिनो फिथि ख्रि फुरखायथाफोर ना बेरेंगाफोर ना ना खांखिलाफोर दा थिंगोनाफोर ना अन्थाइफोर माने बेफोरखौ माने बिसोरो जाम्फै गिदिर गिदिरफोराव सारहैयो आरोना जाहाथे बेफोरखौ माने बिसोरो मालाबा समाव जानायनि थाखायबो सारो मालाबा समाव फाननानै फाननानै रां खामायनो थाखायबो सारो आरो मालाबा समाव माने बे फोरखौ माने बेफोर नाफोरनि गेजेरजोंनो मानेस गोबां जायगायाव माने जिउ राहा खुंगासिनो दं आरोना।
औ औ।
जों जोंनिथिं बिदिनोज ओ माबानिया ना सारनाय बा ना हमनाय बा ना मोननाय बियो सोलियो आरोना नोंथां। अब्ला नोंथांनि मिथिनायाव माने बिदिनो ओ आथिखालाव थ' माने गोबां गिदिर गिदिर दैमाफोर बा गिदिर गिदिर ओ दैफोराव माने नाफोर हमनाय बेखौथ' मिथिखायो नों थाङा जेरै दाथ' बरफनि ना होननानै मिथिदो ना नोंथां? दा बरफआव दोनग्रा ना बेफोर माने मा मा नाखौ मिथियो नोंथ थाङा एसे खिथानो हागोन नामा?
बे गिदिर गिदिर बाजाराव फाननाया?
औ बिबा बे बाजाराव फाननाया औ नोंथ
औ जा सान्दा ना मोनो। सान्दा ना होननानै बुङो पंग' पं-पंकस ना होननानै बुङो। जेरै ओ ओ कमल कार ना
औ औ।
सिलबार ग्रास काट बेफोर बेफोर नाखौ जा बरफाव दोनो। जा-जाहात ते बेफोर नाया गोजाननिफ्राय लाबोनाय नाफोरा गाज्रि जाया इनि थाखाय बरफाव दोननाय जाय
औ औ। बेफोर नाखौ माने हमनायनि थाखाय मा मा बाहायो बिबा सुबुंफ्राबा इसे खिथानो हागोन नामा जेनबा ओ बिदिनो बिफोर नाखौ हमनो थाखाय माबायदि आइजेंफोर बाहायो जेनेबा
अ बेफोर ना ओ ना बे बो बांसिनानो बेफोर नाफोरखौ ना गिदिर गिदिर जाफोरखौ जा फख्रियावसो फिसिनाय जायो नालाय ओ फुख्रि फुख्रियाव जा जे जे ना गिदिर गिदिर हमग्रा जे गोलाव थायो मोनसे बे जे जेगोबस जे गोलावखौहाय ओ बोरिसानिफ्राय ओ उम माखासे मानसिया फुख्रियाव थायो आरो माखासे मानसिया सायाव थायो। ओमफ्राय बे-बे जेखौ जेया गोलाव जायो नालाय बे जेखौ जेनि बिजौ खौ सानैसो मानसिया दैयाव बोलांबाय थायो आरो बे सानै सफ्राय जा नि जे आग्लायनानै दोनदों बेखौ सानिफ्राय सानैसो मानसिया हगार हरबाय थायो। बेथिं बोलांबाय थायो जि फख्रिया जेसेबां गि दिर बेसेबां माने फुल बोजोबो आरो। बोनानैहाय जेब्लानो ओ आइथिंजों गाथाब गाथाब बेबायदि मोजाङै बोलाङो जाहाथे नाफोरा खनसे लागै ओ स्र फैजोबो आधा आधा खालामनानै बेनि थाख खाय ओमफ्राय ओ जेब्ला माने ना बिदि हे-हेगारखांजोब हेगारलांजोबखायो आरो जेया जोबलाङो अब्ला ओ नाफोरखौ बोयै ओ बोयै बोयै लानानै फैयो जेखौ बोयै बोयै लानानै फैयो। बेयावहाय नाफोरा गासिबो स्र' फैयो आरो बे ना फैनायफोरखौ जियाथ' गोलाव नालाय ओ ना फैनायफोरखौहाय ख'था ख'था खालामनानै नाफोरखौ हमनाय जायो ओ एसे एसे हमबाय ओ जेखौ हमनानै थिखोबाय थिखोनानै बेनिफ्राय बेयाव बे ओ ख' ससेखिनियावहाय जाखिनि ना दङ बेखिनिखौ ओ फार्स्टआवनो थिखांनानै दोनग्रोयो जाहाथे नाफोरा थैया ओ ओ खान नाफोर खौ हाय दै खान्थाफोराव थौफोराव दै दोन दै दोननानै नाफोरखौ जेनबा ओ जापाननि ना ओ सिलभार ओ कमल काट बेफोर ना फोरखौ थिखोनानै दोनग्रोयो। दोन्नानै आरोबाव जाखिनि दंबावो बाखि खिनियाव थाबावनाय बेखौबो उनावहाय गासैखौबो नायजोबनानै मोजाङै नायजोबनानै थिखोनानै ओ लाङो आरो।
औ औ नोंथां नोंगौ। औ अब्ला होमबा नोंथांनिफ्राय माने गोबां खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय जेनेबा ना फोरखौ माने मारै हमो बा मा मा नाफोर दं बेफोरनि गेजेरजों माने जानानै जेनेबा देहायाव सक्ति मोनो आरोबाव बिदिनो बेफार फालांगियाव मोजां नङा होमबा नोंथां? औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला दोनथ'लायसै ना नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।